औ औ नोंथां खुलुमबाय नों थां गोज
खुलुमबाय दोनै जोङो आबादनि सायाव सावरायनो ना नोंथां अ अ दा आबाद औ नोंथां आबाद फोरमायदो नों एसे बुंग्रोदो नोंनो एसे बुंदो औ
औ औ नोंथां आबाद जोंनाव दा दैज्लां बोथोर नालाय माइ गायनाय जायो नोंथां ओ बेबायदिनो दा माइ गायनायाव माइलिखौ बेबायदिनो सोमग्रोना दोननाय जायो आरो ना नों नोंथां
औ औ
माइलिखौ बेबायदिनो सोमग्रोना दोननानै जेनेबा बे माइलिखौ बायनानैबो लाबोयो खायफाया आरो न'आवबो थायो बेबायदिनो सोमना दोनग्रोन जायो फुख्रिफोराव बेबायदिनो सोमना दोननाय जायो खायफाया फुख्रि थाया नालाय बेबायदिनो खलफोरनि बेबायदिनो दैखरफोरनि लाबोनानै बाल्थिंफोरावबो सोमो खायसेया
नंगौ नंगौ
फुख्रिबो थायाना बांसिनानो नोंथां औ औ बेबायदिनो सोमना दोननानै बियो ओ सप्ता मोननैसो नांगोन जां बेयो नोंथां सप्ता मोननैसो बेबायदि बिदिनो गाजा हरनांगोन ना बियो नों थां मोजाङै गाजाफैनांगोन बेबायदि गाजा फैब्लासो मो जां जायोना नोंथां बेबायदिनो ओ बियो जेतिया गाजा अंखारनानै फैगोन अब्ला बेखौ सोमनायखो थिखांनांगोन आरोना नोंथां बेबायदिनो थिखांनानै ओ औवानि आय जेंङाव ओ खादा बुङो बेखौ बे खादायाव बेखौ ला नानै बेबायदिनो बै दुब दुब्लियाव एवखाना दोननाय फोमोनखाना दोननाय अ दु दुब्लियाव बेखौ सारहैनाय जायो आखाइ मुथिजों नोंथां औ बेबायदिनो सारहैनाय जायो ओरेनै एसे एसे सारस्राजोबो बेबायदिनो रज'यो आरो खायफाया दाउ फोरा दाउफोरा बेबायदिनो जालांगोन होननानै बेबायदिनो गनाव ओ माबाफोर जिफोर खानानै बेबायदिनो दोननाय जायो आरोना बेखौ दाउथुफोरा बेबायदिनो जा फैनाय जायोना बे बेनि थाखाय आरोना। नोंथां औ औ
नंगौ
बेबायदिनो खालामनाय जायो आरो बेखौ ओ मास मोनसेसो नांगौ नामा खोथिया ओंखारनाया
नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ
बिदिआरोना फानखांना दोननाय जायो ओ मोसौजो एवो थबास खायसेया बेबायदिनो हाल खानना दोननाय फोमोनखानना दोननाय दुब्लियाव बेबायदिनो माइखौ खोथियाखौ फुग्रोनानै लानाय जायो खोथियाखौ फुगना लानानै बेबायदिनो ओ हाजिरा लानाय जायो आरो ना नों बेबायदिनो औ औ औ गोदोङैथ' बांसिन सिनानो सावरि लेंनाय जायोमोन आरो ना नोंथां सावरि गायनाय जायोमोन खायफा माने अ बेबायदिनो जायो दाथ' अ बांसिनानो खो हायाजिर्रा लानाय जायो बेबायदि
औ औ
बेबायदिनो सानथामसो सानथामसो जानांगौ आरोना खोथिया हमबाना मोजां जायो आरो गायनो।
औ औ औ
बेबायदि जायो माने माइखौ बुंनो हागोन नामा?
मा होनदों?
मा बायदि गायनाय जायो माइखौ बुंनो हागोन नामा नोंथां?
नंगौ नों बुंनाय बायदिनो गायजोबो औ औ जोंनियाव नों बुंनाय बायदिनो गायजोबो जेरैहाय खोथिया सोमनाय औ बेखौहाय जोङो खोथिया बेखौहाय माइज्लि होनो नङा होमबा माइज्लि सामनायखौ जों बोखांनानै औ औ बे बस्थाफोराव बनानै थाब खला खालामनानै थालिरलाय खोबनानै दोनो थाब माने थाब गाजा खिलिथि होननानै गरम खालामनानै ओ ओमफ्राय बिनि उनावहाय जेब्ला खिलियो। अब्ला जोङो ओरै दुख खोथिया फोनो ना एवनानै लानानै थानायखौ एवग्लिनानै फोमोननायखौ बेवहाय सिथा सिथा बानाय नानै जोङो फोथियाखौ बे खिलिखानाय जि माइज्लि बेखौ जों सारहैयो आरो ओमफ्राय बिदिनो बेखौ सारखांनायनि उनावहाय दस्रा दबग्लायफोरखौ हालेवबाय थायो हालेवग्लिलाङो हायनानै हावलिनानै फोरोमोनायजोबो। ओमफ्राय फमोनखांनायनि उनावहाय बिनो त्रिस दिननि उावहायेनबा जों फोमोनसै नालाय माइ गायनो बे समावहाय जों खोथिया फुनानै गायनाय जायो आरो गायनानै जों बेयावनो नांगोल जांख्रा फोरखौबो जों बेयावनो खालामबोनाय जायो आरो माइ गाय लास गायखांबा। नाथाय जोंनाांग गोजां राख खालामबोनाय जायो आरो।
औ औ
बेखौहाय बिनि उनाव हाय जोङो माइखौहाय बिदिनो मास मोनथामबा मोनबोययो उनावहाय जोङो माय अम माया फि फिथाइ ओंखारो। बिनि उनावहाय जोङो फिथाइ ओंखार खांनायनि उनावहाय जों बै जायखौ खौ जेब्ला गोमोन जायो अब्ला जों हायो बिनि उनावहाय जोङो मारा होनानै आ गाव खौ न लानानै फैयो आरो दानिआथ' माराखौ माबा -बायावनो होयो नालाय फोथारावनो होयो नालाय ट्रेक्टरफोरजोंहाय फोथारावनो होनोसै गोदोथ' जोङो उन्दै -उन्दैबा जों मोसौजोंसो होयोमोन जोंबो बिराद थां फायोमोन मारा होनायाव जोंबो होफा नांगौमोन बिरादनो दानिआथ' बिदि खस्थ गैला औ खामब्ला लायो -खामब्ला लायो बै तेकथरजों होबा बेखौहाय नोंड़ो खामब्ला नांगौ जाखायो आरो न'नि मानसि जनेबा हास्लाबा बे आरो ओमफ्राय जोंहा आबाद होननानै बुङोबा मायआथ' थाखाखाबायानो माइ
अ औ खायफाना आरो नोंथां खायफाना आरो ऐबा मिसिं ओंखारबायनाा माबा माइ हाग्रानिसिं सिन औ -औ।
नंगौ- नंगौ -नंगौ नथां बेफोरजोंनो माना होनाय जायो आरो नंगौ -नंगौ नोंथां नंगौ। औ ओमफ्राय दा जोङ आबाद होनबाथाय माइया थांबाय माइखौ जों दोन्थ'नानै जों आलदाबो मेलला आबाद मावो बर' फ्रा जेरै फाथो फाथोबो जों मावो फाथोखौ जों नै दा दैज्लां मोजां समावनो फोखायो ओमफाय फाथोखौ दैज्लां समङाव फोनानै जोङो हागौ ग्रोनानै लानो मेसेङाव ना मेसेङाव फोनाय जायो खोमा आं मिथिया जोंनियाव नै दा बायदिबा फोखायो आरो।
जोंनि ओनसोलावथ' मेसेंआवबो फैयो दैज्लाङआवबो फैयो नोंथां औ औ
जाया जोंनियावहाय बेखायनो आं बारा मोनथिया नाथाय दााबायदि समाव फोबाय आरो ओमफ्राय नै दा माने हाल एवग्लिनानै बेखौ बोरि हायाव फैयो आरो बेहा दै नाङा नालाय बेनि उनावहाय फोनानै जेब्ला गेजेर गेजेर जेरावहाय गोबांथार जायो बांद्राय खाथि खाथि बेफोर बेसेनि फुख्ल'नानै- न'आव जानाय जायो आरो फाथो जोहोलफोर बेबायदि- जझल बेफोरबायदि फाथो दोलो बिदि जानाय जायो आरो औ फाननाय जायो। सोरबाया फाननो थाखाय खालामो सोरबाया फाननो थाखाय खालामा जाय माने फाथो बिगुर दिुनगोन बिगुरनि थाखायबा बिसोर फाना आरो बिसोर फाना न'नि थाखाय दोनो। ओमफ्राय जा बुरजाद्राय बावहाय- जाब जाब जाद्रायबा बेखौ एसेफुख्लनानै ओंख्रि जानाय जायो आरो बिनि उनावहाय बे खौहाय जोङो बै मेसेङावहाय दै रानजोबनाय टाइमावहाय बे टाइमावहाय दैरान जोबलाय नायनो माने माइ हांला जोबनाय बा माइ हानाय समावहाय जों फाथोखौ दानै थायो आरो बे समावहाय औ बे समाव जों। फाथैखौ दानो फायो ओमफ्राय बे समाव दैया बुहुत खम जायगायाव दै थायो आरो अ जेरै हाखर हाखर खर'ल' थायो बाट बिलो गिदिर गिदिराव थायो ओमफ्राय जों बेखौनो बे समावहाय अ बे दानखांनानै सोरबा नार जानो गोनांफ्रा माने बे फाथोखौ खानानै दोननाय जायो आरो।
औ औ फोराननानै दोननाय जायो आरो ना।
औ औ औ औ औ औ औ बिनि उनावहाय बे फाथोखौहाय बै दैयावहाय सोमहैनाय जायो आरो। बिदिनो सप्ता खनसे बा सप्ता खननै बि
औ औ मा खालामो माने नोंथाङा बुंनो हागोना? फाथोनि बे बिगुरजों मा खालामो नोंथां?
बेखौथ मा खालामो जों मोनसे या जोङो जायखिजाया जोंनिफ्राय फानहरो आरो। जों बेवहाय रां मोननो हायो नालाय, ओ जों बेखौ फानो आरो।
औ साथियावबो बाहायनाय जायो नामा नोंथां बेखौ साथिफोराव
औ औ बेथ ओरैनो
गोदो-गोदाय
नआव नआव बायब्रनाय औ नआव बाहायब्रबनाय औ औ खिन्थु जों मान हिसाबै जेनेबा बेखौ फाननो थाखाय बांसिन बानायनाय जायो आरो बिनि उनाव जोङो दैयावहाय बेखौ खयो आरो फाथैखौ फयो आरो जों माने दुरुंखौ ओ माने बिुर खो आलदा फाथो सोनायखौ आलदा बिदि खालामो आरो फिफांखौहाय। उनाव जों फोरानो ओमफ्राय जेब्ला मोजाङै रानो बैफोर जि फजानाय बिगुर फोरा फाथोनि बिगुरा बिफाङा आलादा खालामबाय जों फाथोसेना आलादा थांबाय उनावहाय जों बेखौ फाननाय जायो आरो बाजारावहाय जों बेजोंबो माने रा रां खामायनो हायो आरो गदा
औ हायो औ औ
नोंथांमोनथिं गायोना फाथो फोयोना?
औ औ फोयो नोंथां जोंनि जाबो बेबायदिनो मेसेंआवबो फोयो जोंनिया दैज्लाङावबो फोनाय जायो ओ बोसोर बोसोर बेबायदिनो फोनाय जायो आरोना जोंनावबो फानोबो बेखौ अ अ नोंथ औ
खालामो?
अ जोंनियाव फाथोनि अनगा जेरै ओम मेसेंआवथ' बान्दा खबिफोरा जायो अल खबि बान्दा खबि लाइ लाफ हा दाथ' दैज्लां दा दैज ज्लाङाव बेबायदिनो पथल जिंखा फान्थाव बेबायदि जायो आ आ ना नोंथां फाइनालाव औ आरो बानलुफोराबोथ' जाखायो।
औ आरो बेबायदिनो गमफोरबो औ गम नङा जुखाम जुखामजे बुङो बेफरबो जायो औ औ बेबायदिनो अ औ औ औ हायो। नोंथां
माफोरा बांसिन माने फाननो हायो माखौ मोजां माने दामा खमायालासिनो मोजां दा दामाव फाननो हायो मा जिरा
औ हो? नोंथां मा बुंदों औ
जों बर'नबाय नङा होनबा?
औ औ औ
अ ओमफ्राय मोनसे रेटफोरा मोनसे फिक्स थायोना जेनेबा जेरावहाय बि बिनि गाहायाव गोलैलांखाया जेनेबा थाखानि खम जाया ओ बेफोरबायदि जायोना माया बांसिन दाम मोननो हायो माने नोंसिनियावहाय?
औ जोंनियाथ' बेबायदि मैगंफोरखौ जिंखाफोरखौनो बांसिन मोननाय जायो नोंथां।
औ औ
औ औ औ दाथ' दाम जादो जिंखाफोरानो, औ औ फान्थावफोरा एसे खम जाना दं। दा फाथोफोराबो खम जादो माने मेसेंआव बांसि सिन जायो आरोना दामा। नोंथां
नंगौ नंगौ बेनो जोंनियावबो बेनो दे जोंनियावबो बानलु गायो ओ बानलु गायो जुखाम गायो। ओ बे
औ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जुखामखौ माबायदि गायनाय जायो?
हो नोंगौ जुखामखौ जों गायनो थाखाय फास्टआव हालौवनानै लाग्रोयो बा साफा खालामनानै लाग्रो बे नि उनावहाय जोङो ओ गन मोनसे लायो खोब गनखौ थुसोननानै बिनि उनावहाय जुखाम गरसे गरनै गारना होयो आरो। बे सिङाव ओमफ्राय फबसिगोन औ बिनिनो लासैनो ओ एसे हालेवगोनानै लायो साफा खालामनो थाखाय हालौग्रोनानै लायो आरो जों दुब्लियावथ' जों फोआ बेखौ औ औ दुब्लियावथ' जों फोआ बेखौ माबायाव फैयो आरो। मार बोरि हायाव फैयो आरो जोङो। मारो बेबायदिनो फोनङो माबा उनावहाय फिथाइ थायोा बेखौ जों फनाय जायो आरो फनानै जों फाननाय जायो आरो आतसा नोंथां जोंहा समाबबो जाबाय जयावनो दोन्थ'सै नामा नथां गोजोनथ